औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दङ आंनिया एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां।
हेल' नोंथां!
औ नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सारायनायदोमोन सावराय जागोन ना?
सावरायजागोन।
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउ, अमा, बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
औ।
दाउ अमा फिसिनाय बुङोब्लाथ' दाउ अमाखौ जोङो दाल' नङा गोदोनि फ्रायनो जोङो फिसिबोगासिनो बर' हारियावथ' अमा फिसिनाया मोनसे जोंनि गावनि आंगो खामानि नङा होनब्ला? औ बिब्दिनो जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोङो गावनि न'आव अमा फिसा गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजारफोराव थांनानै जोङो अमा फिसाफोरखौ जोङो लाबोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो अमानो अमाखौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो बिब्दिनो गावनो न'आवनो जौ संनाय जेरै अफ्रै नङाब्ला जोङो एसे दुखाननिफ्राय जोङो बा हाथाय बाजारनिफ्राइ सिरा फसिस, सापर बिदि लाबोनानै जोङो ओंखामखौ जोङो एसे संना होनानै जोङो आदारखौ होनाय जायो। लोगोसेनो जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो अमानि न'फोरखौ जों गोनांथार मानो होनोब्ला ओ सान्दुं गोसा एबा जों अखायाव फिसियोब्ला अमाया बिदिनो बेमाराव गोग्लैनो हागौ आरो जोङो अमाखौ बिदि अखा फिसि होयोब्ला अमाया जेरै थेनथ्रेमा नांनानै बेयो जिउ खहा जानो हागौ नङा होमब्ला नोंथां?
नोंथाङा खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां। बेनिखायनो जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोङो बे जोङो न'बो अ जेरै अमानि गनद्रा जोङो लुनाया गोनांथार आरो जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो जोङो अमा फिनो नायनि थाखाय जोङो सोरखारनिफ्राय गोबां अनसुंथाइ मोनो एबा जोङो गावनि आखायाव रां रुप पा गैयाबाबो जोङो सोरखारनिफ्राय जोङो ओर ओ जेरै जोङो रा-रांनि लन लानानै जोङो अमा फारामनिबा जोङो अमा गलार फिनो ओ खालामनो हायो। दानि जुगावथ' जों अमाखौ जोङो जेरै न'आव फिसिनायनियाव मासे मानै फिसिनायनि अनगायैबो बिबदिनो गोबां मानसिफोरा गावबा गाव फार्म खुलिनो फिनानै अमा दाउ बोरमा बेफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जों बै अमा फिसिनायखौ जोङो जेरै जों फुख्रि फाराव जोङो खालामना लायोब्ला जोङो बै अमा खिखौ जोङो हाखरथिं जे जोङो हेंगार हर नो जोङो ना फिसिनायावबो जों गोबां मदद मोनो थिग बिब्दिनो जोङो अमा फिसियोब्ला जोङो अमाखौ बिब्दिनो जोङो दाइन मास गु मास खमैबो जोङो नङाबा से बोसोर फिसियोब्ला जों गोबां रां मोननो हायो जोङो बिबदिनो जों अमा मासे फिसिनायावनो जोङो अमा मासेनि रांखौ बिबदिनो जिबा रोजा स्नि रोजा जिदाइन रोजा जों बिबदि मोननो हायो बैफोर रांफोरानो जोंनो गावनि न'खरनि जिउ खुंनाय एबा जोङो जायखिजाया मोजां खामानियाव बाहायनो हायो। लोगोसेनो गोबां मानसियानो बिब दिनो अमा फार्म खुलिनानै गावनि न'खौ जौगाहोबोगासिनो दङ। लोगोसे बैफोर रांफोरखौनो जोङो इयुन जिउनि थाखायबो जोङो दोनथुमनो हायो। थिग बिबदिनो जोङो दाउ फि फिनाय बुङोब्ला जोङो दाउ फिसिनो थाखायबो ओ बिब्दिनो दाउआबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै बयलार कयलार लकेल दाउ बिबदिनो लकेल दाउखौथ' जोङो सरासनस्रा बिदि गावनि न'आवनो जों फिसिनाय जायो लोगोसेनो जोङो बैफोर कयलार आरो बयलारफोरखौ जोङो बिदिनो ओ सुबुंफोरखौ जोङो फार्म खुलि खुलि दाउ दाउ फिसिनायफोरखौ नुयो। मानो होनोब्ला ओ कयलार बयलारफोरखौ फिसिनायाव जोङो एसे गुबुन आदारनि गोनांथि जायो आरो बैफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लाथारनांगौ। जेरै जोङो ल' खेल दाउखौबो जोङो न'आवनो गावनो गावनि न'निनो माइ माइरं एंखुर जों बैफोर खौ होनानै फिसिनो हायो नाथाय जोङो बै ओ कयलार बयलारफोर फिसिनायाव जोङो एसे उसुबिदा जायो बैफोरनि थाखाय जोङो दाना बायनांगौ जेरै नङाब्ला जोङो सोरखारनिफ्रायबो जोङो बिब्दिनो सम सम जोङो दाउ फिसिनायनि मुङै जोङो लन लायोब्ला जोङो बैफोरनिफ्रायबो जोङो सोरखारनि फ्राय दाना मोनबोयो जोङो बयलारनि थाख खाय जोङो ओ फार्म खुलिनानै जोङो बयलारनो जों गुदुंनि गोनांथार बेनि थाखाय थाखायनो जों बयलारखौ फार्म खुलिनानै लाइटआव दोननाय जायो। लोगोसे जोङो बयलारखौ जोङो बेब दिनो जोङो ओ गुदुङाव दोनोब्ला लाइटआव दोनोब्ला आरो बेनो सम सम मोजाङै दै आदार जोथोनै जोङो होनो नांगौ होबानियासो बयलारा देरो। लोगोसेनो दानि जुगाव दाउ फिसिनायावबो जों गोबां बिदिनो बयलारफोरनो भेक्सिन होनायखौ नुनो मोनो नाथाय जों लकेलाव बिदि भेक्सिन होआब्लानो जों गावनो न'आवनो जोङो फिसिनो हायो ओ लोगोसे बे जों बै फोर दाउफोरखौबो फाननानै जों गोबां रांनि मदद मोनो नोंथाङा खोनादोंना औ थिग बिब्दिनो जोङो मोसौ बोरमानि बेलायाव फैयोबा जोङो मोसौआबो बिदिनो जाथोनि दोङो जेरै गावनि लकेल मोसौ आरो बिदिनो जार्सि मोसौ जोङो जारसि मोसौखौ गावनो न'आव जों ओ फार्म खुलिनानैबो फिसिनो हायो आरो जार्सि मोसौफोरखौ फोरों बिदिनो दुब्लि बारिफोराव जोङो हगारनायखौ नुनो मोना नाथाय जोङो
लकेलखौ जोङो गावनो दुब्लिफोराव जोङो ओ आदार जानो थाखाय दोनहैनो हायो नाथाय नाथाय बै जारसिफोरखौ जों गाव न'आवनो गांखो होना जाहोनांगौ लोगोसेनो जोङो गोबां बिदिनो मोसौनि थाखाय जों मोदौ मोसौ नि सेहेरानि थाखाय बा जों बैनिफ्राय बुरजा रोखोमनि गाइखेर मोननो थाखाय जों दाना फो जाहोनो हायो जेरै जोङो मोसौनोबो जोंङो साफर सिरा बुसि आरो‌ बिदिनो कफिला होननाय बिदि दाफोरखौ जाहांगौ बेफोर दाहोनाफोरखौ जाहो जोङो गोबां रोखोमनि गाइायेर मोनो बैफोर गाइखेरखौनो जोङो फायखारि हिसाबै जोङो फाननानै जोङो गोबां रांनि मदद मोनो गाइखेरफोरनिफ्राय जोङो पनिर ओ गल्ला जोङो गाइखेर दाखा बेफोर बायदि बानायनानैबो जोङो बेफोरखौ जोङो फालांगि हिसाबै जोङो फाननानै रां बुथुमनो हायो खोनादोंना नोंथां थिग बिब्दिनो बोरमाखौबो जोङो मासे मानैबो गाव न'आव फिसिनो हायो नङाबा जों बिदिनो राम बोरमाफोरखौ बा बोरमा मेन्दाफोरखौबो खायफाया बिदिनो फाराम खुलिनानै फिसियो जों बोरमा मेन्दानिफ्राय जोङो फिसियो बुङोब्ला जों बिदि गाइखेर मोनाब्लाबो जों बोरमानिफ्राय बै बोरमा मेन्दानि जा खोमोन
जोङो बैफोरखौ जोङो ओ गाननाय गुदुं जियाव जों बाहायनाय जायो जेरै सुइटार जोङो जोमग्रा जि गुदुं जों बैफोरखौ बानायनाय जायो लोगोसे नो राम बोरमानिफ्राय जोङो गोबां राम बोरमा जोबोर ओ गोजौ गोजौ आरो जोबोर गेदेर जायो जों बयखौबो राम बेरमा फोरफोरखौ जोङो दाननानै फानोब्लाबो जों गोबां फैसा मोनो मानो होनबा दानि समाव बोरमानि बेदरनि बेसेना जोबोर गोसा जेरै से किल'आवनो जोङो गुजौ दाइनजौ बिदि जाबाय आरोना थिग‌ बिदिनो खेल बोरमाखौबो जों गावनो न'आवनो जोङो फाख्रि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ जों ओ होनानै जों फिसिनो हायो लोगोसे बिब्दिनो जोंनि न' फिसिनाय बोरमाफोरा गावबो गाव आदार जाहैयो दुब्लि फोथारफोराव थांनानै नाथाय जोङो दा राम बोरमा बोरमा मेन्दाफोरनो गाव बुथुमनानै आदार होनो गोनांथि जायो आरो नंगौ ना मा नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना बिदिब्ला नोंथाङा नोंथाङा मा मा बायदि दाउ अमा बोरमा फिसियो माबोरै जोथोन लायो मा मा आदार होयो एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
लोगोनि समाव थाङोबाथ' राङारि ओं माने जों ओ सोरकारनि बायदिसिना साख्रि बायदिसिना नङाब्लाबो दा बिदिनो ओ अमा बोरमा दा बायदिसिनाखौ फिनो आरोना जनि जि एसेब्लाबो मदद खालामनायजों लोगोसे जदि जों मोजाङै गोसो होनानै खामानिखौ मावो एबा समजों लोगोसे बेरायनानै जों मावलाङो अब्ला जोङो ओ माने ओ गाव गावनि लोगोसे न'खरनिफ्राय राङारि आंखालखौ हायो लोगोसे बेलारथि जानाय मुवा बेदादखौबो जों लानो हायो आरो लोगोसेनो ओ दाथ' जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो दाउ अमा बोरमाफोर बिदिनो फिसिनाय जायो लोगो लोगोसे जानायनि बेलायावबो ओ बे बिदिनो नोंथाङा गुबुन रखम देहायफोर माबबो आरो नालाय बायदिसिनाखौ ओ दैयाव गलायनानै दौनायजों लोगोसे बिसोरनो ओ जोङो माने बमफं'नि बिलाइ गांखो बायदिसिनाखौबो साननानै लानांगौ आरो नाथाय माला- बा बिदि जोंनो दाउ, अमा, बोरमा लानाय समाव मालाबा जोङो बे नुयो नाथाय खामानियाथ' ओ मोननाय आरो खहा जानाया थाखागोन नङा होमबा जेरावबाबो
औ नगौ नोंथां
जोबा बिदि अब्लाबो ओ जोङो बांसिनानो देरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरैहाय बोरमानि बेदरारि बायदिसिनाया जोबोद बेसेन बे जानानै बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरखौ बेदर महरैबो ओ माने मा होनाय जोङो फाननो हायो लोगोसे गावनो फिसिनानैबो फालांगि खालामनो हायो आरो बेखौ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां फोरमायनाय बायदियानो गासैखौबो फिसिजोबो दाउनिफ्रायबो जोङो एसे- एनै नांगौ जानाय आंखाम जानायफोरखौ ओ सुफुंनो हायो अमानिफ्राय- बो जोङो ओ दा अमायाथ' बेसेबाङावथ' सम लायो होनोब्लाथ' नोंथाङा फोरबायनाय बायदि द' मान्थ एबा स्नि मान्थ मोजां जाहैयोब्ला जोङो ओ फाननो हायो आरो लोगोसेनो बेवहायनो जोङो ओ गोबाव सम जों जाहोनाय एबा फिसिनायाव जोङो लाखैनो खरसा खालामो बेखिनिखौ जोङो बिनि गेजेरजोंनो मोनफिनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंनि जेरावबो फिसिनाय आरो
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ मा सममाबो जालां बाय बिदिब्ला नोंथां मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय
औ नंगौ थारै नोंथांनिसिमबो आंनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिफ्राय दिनैनि बे आयदानि सायावा रायलायना आं गोबां बाथ्रा मिथिलांबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नायसै गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो
दे बिदिब्ला नोंथां